ओ नोंथाङा खोनादों ना? औ ओ गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ ओ नोंथांजों आङो दसे सम ओ जोंनि ओ नोंथाङा दिनै ओ नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन ना? औ ओ ओ नोंथाङा ओ दिनैनि समाव दिनै ओ दिनैनि समाव नोंथाङा फुंनिफ्राय लानानै ओ मोनानि मोना जाजासिम नोंथाङा मा मा खामानि मावखो मा मा खालामखो बेनि बागै नों थाङा ओ नोंथांनि न'आव ओ मा मा नोंथांनि न'आव मा मा दङ मा मा गैया बेनि बागै मैगं गायो ना मा मा मैगं गायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां
औ देनाय फोरमायनायसाय नोंथां
दा जेरै- जोंनि न'आव बिदिनो थास' बिदिनो दा
औ औ औ ओ बेनिफ्राय खोनादों ना नोंथाङा?
दैज्लां
खोनादों ना नोंथाङा?
फास औ
औ औ औ बुंनायसाय
बिदिनो लेस स्रा भिन्दि जोगोनार बिदिनो खुमब्रा थास' बिदिनो बायदि बायदि दैज्लाङाव जि जायो बेखिनिखौ गायो आरोना नोंथां
औ औ दा नोंथांनाव आङो फंसे बाथ्रा सोंनो नागिर दोंमोन ओ बेफोरबायदि ओ नोंस्रादि मैगं थाइ बुंगायो बेफोरखौ ओ ओ जेरै- हमनानै ला नोंसोर थास' गायदों लेस्रा गायदों बेफोरबायदिखौ बाजार एबा हाथायाव मा बोरै बेसेबां रांआव मा माबोरै फाननाय जायो? बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ। नोंथां दाथ' बिदिनो थास'थ' जाथ'वाखैना नोंथां गायथ'दसो जावनो जाथ'वाखैयाव बिदिनो दा लेस्राफोर भिन्दिफोरा जाबाय बिदिनो बाजाराव जेसे साहा बाराव दामा सोलायो आरोना नोंथां? औ बेखौ माने बुंनो हाया दिनै मा दाम गाबोन मा दाम बेखौ बुंनो हाया सप्ता सप्ता सेन्स जायो बाजाराव राङा बिदिनो फाननो लेस बो भिन्दिखौबो बिदिनो जिखिनि
औ औ
जेरै दा नोंथांमोननि खिसो मा मा मैगं गायो खोन्थानो हागोन
औ आङो आंनि फुंनिफ्राय दा आं जि जि माव आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव खिन्थालांसै
औ औ औ औ खोनादों नोंथां।
आङो फुंनिफ्राय सिखारनानै ओ आङो ओ फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो आङो आं हाथायखौ मानजिना लाग्रोबाय ओ बेनि उनाव आङो साहा लों बाय बेनि उनाव ओ आंनि ओ जि खामानि जेरै आङो दुब्लियाव आंहाबो दुब्लियाव ओ माखासे मैगं थाइगंफोर गायनानै दोननाय दङ' बेफोरखौ आङो ओ ओ थांनानै ओ जि आङो फिथाइ गायदों ओ कक्रेल, पथल, जिंखा, बेफोरनि गुदियाव जि हाग्राया रज'दों बेफोरखौ आङो साब सिखोन खालामहैदों। ओ बेनि उ आव आङो बेफोराव मानलाना थानाय ओ जि बिनि बिजौ बेखौ आङो ओ मोजां लामाथिं ओ माने बिनि बिजौ खौ आङो मोजां लामथिं माने ओ दैथायहरदों माने एबा थिखांनानै दोनदों आरो। दा बेजों लोगोसेनो आङो फिन न'आव फैफिननानै ओ आंनि बारियाव ओ माखासे गय गोमोनफोर दङ' बेखौ आङो ओ हाननाय जायाखै बिखौ आङो सिरिनानै सिरिनायखौनो आङो सानफ्रोमबो खननानै बिखौ आङो सिनखावनानै एबा फोराननानै दोननाय जायो आरो बेखौ बेनो आंनि खामानि आरो बेजों लोगोसे आंना आंनि बारियाव थानाय जि हाग्राफोर बेफोरखौ आङो साफा खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो आंना न'आव फिसिनाय दाउ, अमा, बोरमा आरो बेजों लोगोसे मोसौ बेफोरखौ आङो बेफोरनो आङो गासैनिबो गांसो एबा होयो जेरै दावनो आङो आंनि जानाय आदार एबा आंनि